हेल'
औ नोंथां औ खोनादों।
ओ जों दिनै मानि सायाव सावरायनो नागिरदों।
जों दिनै एसे इडुकेसन सिस्टेमनि सायाव सावरायनोसै इण्डियानि बागै। जोंनि भारतबर्षनि बारै।
नोंथाङा गिबियाव फोरमायग्रोदो जोंनि ओ भारतनि इदु खिसन स्थिथिमाहाय माबायदि मा रोखोमै माबायदि सोलोंथाय होनो हायो माबा दि होनो हाया उन्दैफोरनो माबायदि नलेज गियानखौ होनो हायो एसे फोरमायदो‌।
जोंनाथ' आजिखालि बिराद गोग्लैसोबाय थारमाने स्कुलफ्रावबो मास्टारफ्राबो बारा मोजां जानो नागिरला गोदोनि बायदि। गो दाना मोजां स्ट्रिकबो जाला आरो प्राइभेटावल' बांसिन माबायो दा। आजिखालि गभमेन्टआव थारमाने गोग्लैसोनाय बायदियानो जाबाय आरो। गोदो गोदोनि मास्थाफ्राथ' बारा रोंजोबबा जाहैबाय आरो बोराय बुरिबो जाहैलायलांबाय फोरोंनोबो
उम
सरखारा मा खालामबाय दा बिदिखौ दाथ' बिराद प्रटेस्ट सोलिगासिनो दङ दावराव दावसि एकदमबारे पेपार लिक जानाय मा जानाय।
उम
गिदिर - गिदिर एक्जामनि थाखाय। बेफोरो मा जायो। फैसा गोनांफ्राथ' मालाय आउट कान्ट्रियाव फरायहैबाय। गिदिर-गिदिर मोजां-मोजां कलेज मोजां माबाफ्राव इउनिभारसिटिफ्राव। आरो बिसिना मालाय बिजोंनो जबनि थाखाय जाहैखाबाय ओरै। जेराव फरायदों बावनो मावनो हाबाय दा जोंहा जा
बिसना माने बिसिना डाइरेक्ट फरायखांनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट बिसना आखाइयाव गावबा गावनि आखायाव डाइरेक्ट जब बिदि नाङो आरो ना। मालाय दस्रानिया दा जोंनि
जेन'बा जब मोनाबाबो अपरतिलुटिया थायो आरो चान्स थायो बांसिन।
दा जोंनि प्रब्लेमा बेनो जोंनि इण्डियान इण्डियानि इडुकेसन सिस्टेमा ओरैबायदि स्केम खालामो स्टुदेन्टफोरखौ ओ एफाराब बुरजा फरायनायनि उनावबो माने आनइमप्लय जानानै थानाङो।
उम मानो होनबा सिस्टेमानो बोराय जाबाय थारमाने नोङो जे बुस्थुखौ नुमार केटआव नांगौे जे बुस्थुखौ
मानि ओ बे प्रब्लेमा जादों पपुलेसन इनक्रिस जानायनि थाखाय जादों बे प्रब्लेमा। पपुलेसना दा बारा जाबाय ओ दा पपुलेसननियावहाय भारतआनो फार्स्ट दंदां।
उम।
दा बिनो प्रब्लेम मिथिबाय।
आरो पपुलेसन बानायनो थाखाय सरकारा एक्सन लायासैना जेन'बा पपुलेसन बानायनो थाखाय नोङो बिदिनो इनफ्रास्ट्राकचार बिदिनो माबाफोरखौ इडुकेसन सिस्टेम मा जेन'बा एसे साबसिन देभेलपसिन जानायखौ होनांगौमोन आरो। होमबानो एसे नङा एसे इमप्लयमेन्टआ इनक्रिस जागौमोन होमबा बे माबाफ्राबो जे मा होनो बिदिखौ बावलायलांबाय सो आं। इनफ्लासन इनफ्लेसन ना मा होनोमोनलाय इक'नमिकआव? बिनिया खमायगोमोन
दा जोंना जोंनि इण्डियानियाहाय ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दं। ओ फरायनायनि बेलायाव बिदिनो गोबां बोसोर बोसोर फरायनोसै बोसोर बोसोर फरायनायनि उनावबो बेखार। गोबां मानसिफोरानो दा ओ जेरैहाय जों ना एम ए खालामनाय दं एम कम खालामनानै दं। ग्रेजुवेसन खालामनाय दं बेफोरनो नै जोंना बेखार जोब गासिबो लाइमोनफ्रानो स्टुदेन्टफोरानो गासिबो माने जोंनि भारत देशनि सुबुंफोरानो बेखारजोब। जोंनि माखासे बेयाव बो ओ मा होनो स्केम खालामनाय बादि जायो आरो ना बिदिनो बेखार फरायगारनोसै दा उनाव लास्टआवहाय जेबो जाहैला बिदि आरो। जोंनि सिस्टेमा इदुकेसन सिस्टेम। माने फरायनाय लोगो लोगो मोनसेसो माने जबफोर मोननायबा एसे मोजांसिन जागौमोन आरो मालाय खान्ट्रिनि बायदि। जोंनिया हनै बेखार फरायखांनायनि उनावबो बेखार। एफाराब मोजां मोजां डिग्रि पारसेन्ट लानायनि उनावबो बेखार जोंना खार'ना बेसो। प्रब्लेमा बेनो जोंना पपुलेसना बारा जाबाय ओंखायनो। दा माने बे सिस्टेमा बेरात ओ जोंनि भारतनि बेखौ आं बांद्राय मोजां मोननाय जाया आरो। दे दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो?
बेनो दा प्रटेस्ट जागासिनो दं दिल्लीयावबो दा प्रटेस्टआव मा इपेक्ट होयो टुइनन्टि जुलाइसिमाव। मा जाहैयो टुइनन्ति जुलायाव गिदिरथार जानो नागिरदोंना रेलि। जानो नागिरदों ओमफ्राय दा इडुकेसन मिनिस्टारा रिजाइन होयोना होआ मा जामारो दा रैजाइन होबा मा जागोन। जेनेबा होबाथ' होबाय उनाव होबा मोनसेखौ माबानानै जेन'बा एसे इमपेक्ट लाबोनाय जोंथ' कन्ट्रिबिउटखौ खालामनो हाला जाहैबाय मानसि थांनानै गोजानबो जाहैबाय।
औ।
बिनो आरो
दा जोंहा आरो औ पेपारफोर लिक जानायनि कार'नावबो जोंना गोबां स्टुदेन्ट फ्रानो ओ मा होनो जायफोरना मा होनो औ आरो जिउनि थांखिफ्रा एसे माबा बाइक र'क जाबाय बिसना जायजाय मा मा जानो सानदोंमोन ओ गोबां मानसिफ्रा ओ दं डक्टर' इन्जिनियार जानो सानदोंमोन बेबो जोंना समयसा जानानै फैबाय आरो दा जोंना इडुकेसन सिस्टेमनि दार
उम
मानो होनबा गासिबो ओ लिडारफोरानो थाखा फैसाजोंल' खामानि मावसै नालाय
गाव-गावनिखौल' नों नायो
गावबा गावनिखौल' नायसै ओ जोंनियाहाय आंथ' सानो जोंनि भारत देसाआ मालाबाबो डेभेलप जानाय नङा बेबायदिखौल'नो नुहरो आरो
उम
बे जोंना सिभिक सेन्स होननायखौ मिथियोना? बेखौबो जोंना हनै माबायदि थानांगौ माबायदि जानांगौ लोंनांगौ प्लास्टिकफोरखौ गारनाङा पलिउसन जायो होमबाबो बुजिया बेफोरथ' जोंना दैफोरावसो ग्रिसिनो गाज्रि गाज्रि बुस्थुफोरखौ बे प्लास्टिकआथ' जोंना सेवनो रोङा हाफोरखौहाय मानि जोंना हाफोरखौ नस्थ' खालाम आरो एस प्लास्टिक बिदि हाखौव गारलाबाय नन्दनोै बेनोसै आरो जोंना मा मा होनबावनो
ओम
फिसा फिसौ बुस्थुआवनो जों एसे केयार खालामलायाबा एसे जोङो जोंनि इनभाररमेन्टखौ एसे प्रटेक्ट खालामलायाबा आरो जोंनि थांनानै थानायाव जोङो प्रब्लेमानो प्रब्लेम जागोन माथो।
उम
ओंखायनो दा आं सानो ओ एसे एदुके सिस्टेमखौ एसे हाइ लेभेलाव लाङोबा मोजां जागौमोन जेनेबा गभारनमेन्ट कलेज फोर स्कुलफोरावहाय मोजां मोजां टिचारफोरखौ होनानै प्राइभेटफोरनि बायदि आरो ना।
प्राइभेटआथ' प्राइभेट जोंना जोंना इडुकेसन बा उम जोंना आरो इडुकेसनबा खालि लेखा बर' लसो सानोना जेनेबा बिदिनो गाबा गावनि केरेक्टार आरो सिभिक सेन्स ओमफ्राय इनभाइरनमेन्टखौ माबायि लाखिनांगौ जेन'बा केरेक्टार माबायदि बिल्ड खालामनांगौ डिसिप्लिन मेटेन गासिबो फन माबाफोरखौ जोंना बांसिन कलेज स्कुलफ्राव फोरोङा नालाय ओंखायनो बिदि जालांबाय आरोखि दस्रा कान्ट्रिफोरना जेरै फोरोङोना स्पर्टसजों लोगोसे गासिखौबो कारिकुलाम एक्सट्रा उदै जेनेबा एक्सट्रा कारिकलम नांगौ जायो लाइफाव
औ
ट्रिनि इनभाररमेन्टनि मा नांगौ माबायदि मेइन्टेन लाखिनांगौ माबायदि लाखियोबा जिबनााव माबायदि जालाङो बेफोरखौ जोंना फोरोङो खालि लेखाल' फोरोङो जाहैबाय नालाय बेनिखायनो जोंना एसे बेनि उम थाखायनो एसे जोंना इमपेक्ट जायो।
मानि जोंना फरायनांगौ फरायनांगौ आरो ना बे पेरेन्टस पेरेन्टसफोरनिख गाइड खालामनायाबो जाया जोंना मानो होनबा जोंना पेरेन्टसफोरानो आन इडुकेटेड जाजोब्बाय नालाय बिसोरबो रोंला नालाय दा प्रब्लेमा बेनो माखासे साया माखासे फिसाफोरा पेरेन्टसफोरनि बेफ्रावबो जायो बिसबो मोजां गाइद खालाम रोंला गाइदिंआ जाला बिसिनिया बेयावबो जायो आरो
बिसोरखौ उदाय होनायालाय जाहैबाय गोदोनि दिनावथ' नोङो सारभाइबेलनि थाखायल' सोरबा फरायनो मोनबाय सोरबा फराय मोनासै सोरबा फैसा गोनां फराय मोनबाय सोरनोबा न'खरा गैया गोनां बिदि जाहैबाय
दा सुखुमायसेयानो समाय जादा बेखौ जोङो मोजां माबायाव लाबोनोबा माखासे जाहै बे इउनिटियाथ' इउनिटि माखासे ओ जे बे गोजाम पेरेन्टसफोर जे लेखा रोङैफोर बिसोरो दुनियानिफ्राय गाइब जाबाबो अरजालामोन आरोना
बिदिबो जाया जाहैबाय खोन्थानांगौ जाहैबाय बिसोरनोबो
जों गोरों गोरों थायोबासो दा जोङो लाखिनो हागोन देसखौ गोग्गो रैखाथि मोजां होनो
ओखायनो दा इउथ्सफ्रा गोख्रों जानांगौ जाहैबाय थारमाने खालि ओरैनो थागारलाबायनाय माबालाबायनाय
पेरेन्सफोरखौ बुजायो बुजायनायावबो बिसोर दा माने हाब खाला आरो मेलेमफोरावनो बिसना ओ बैसिनि टडस साननायफोरानो बै गोजाम आपग्रेद जानो रोंला आरो बिसना दा बुंबाबो जों जेबो बिसोरनि माबाखौ सोलाय होनोनो हाला द
उम नायसै मा जालाङो
दाथ' आरो मा होनो ओ
दाथ' आरो नै इडुकेसनखौ बाद होबावदो आरो मा होनोमलाय पेट्रलफ्राबो सोलायबावबाय
औ
बेफोरजोंबो गारियानो गाज्रि जाबावसै मा जाबावनांगौ जायाखो
बेनो जाबाय जोंहा एकदम माने फैसा ओ फैसानि बेलुआनो गैला जोंना
उम
दा मुवा बेसादफोरासो बांसिन बेेलु जाबाय फैसानि भेलुआनो खमायलांगासिनो खमायदों दस्रा कान्ट्रिफोरनिय नाय जेन'बा नै आमेरिकाफोरनियानो नाय अवान दलार बिसोर नाइनटि नाइनटि नयनटिट्रि गाहाम जाफैयो जोंबो होनबा सानना नाय बिसिनि भेलुआ बेसेबां दं फैसनिया जोंना दा मायाव बेेलु दं होनबा मुवा बेसाद फैस नक हाजार फास्स' फासस'बाबो नों मा बेसेबा मा बेसेबां बुरजा मोनोनों माबाफोरखौ
फासस'नि गस्ला गांसेल' मोनो आजिखालि उम
इसो फाय ना दा सानो जे फैसानि भेलुखौ एसे बारायना होरफिनबा बेबो मोजां जागौमोन आरो दामफोरखौ एसे खमायनानै इम्पर्ट एक्सपर्टआ बाराद्राय जानायनि थाखाय जाबाय खोमा बिदिया आरो डेभलपिं कान्ट्रि जाहैबाय इण्डियाया माथो होनबावनो दा आं
ओ फुरा भारतखौनो गारनानैसोथांनो लुबयो आरो नोंथां मालाबा मालाबा
बेबो मोनसे खिन्थु जों इनकाम खालामनो हागारनांगोन आरो
उम
गावनो सार्भाइभ खालामनो हानायम फेमिलिनि थाखाय हरनो हानाय
दस्रा खाथियाव थांनानै सेटेल जाहैनो लुबैलाय लाङो मालाबा
उम होमबासो जों हरनो हागोन बे आलदायाव थांनानै मावहैनानै
दिब्ला नोंथां जोंना समा जाबाय दोनथ'नोसै नामा
दे दे